हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना औ औ औ अब्ला जों दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसै आरो ना सावरायनोसै ओ सोलों थाइ आयदानि सायावनो एसे रायलायनोसै होनबा ना नोंथां अब्ला सोलोंथाइ बुङोबा जों माने जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम सोलोंथाइया जोंनि ओ जिउ दैदेनलांनो थाखाय बेसेबां माने गोनां बेखौथ' जों गासिबो मिथिखायो सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो माने दावबायनो हाया बा ब्लाथाय जों जेबो ओ गोग्गो जिउ खुंनो हाया। जेरावबो माने जेबो खामानि मावनो थाखाय सोलोंथाइ नङाब्लाथाय हाया आरो ना सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय मानसिया ओ साख्रि बाख्रि बेफोरखो जोङो मावनो हाया जायो आरोना
औ औ
नोंथाङा सोलोंथाइनि सायाव मा बुंनो सानो एसे
बेनोसै सोलोंथाइ गैयाबाथ' दानि दिनाव रावबो दावगालांनो हाया जाहैबाय नोंथां ना
उ
गोदोनि दिनावबाथ' सोलोंथाइ गैयाबाबो सोलिनो हायोमोन। आबै आबौनि दिनाव दानि दिनाव सोलोंथाइ गैया होनोब्ला माने मेगन नुयैखोनो होनजासै
उ
आथिखालाव बिदिनो जायगा बेरायनाय लामा दथा गारि मथर हान्थिनायाव बार नायनोबो जायगानि नायनोबो सोलोंथाइनि गोनांथिथारसै
उ
सोलोंथाइ गैया होनोब्ला माने गोदो गोदायनि जाम्बा जाम्बि जा गुबै जाना थानाय बुजि रोंथारि जायो आरोना
औ
दाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां दावगानायखौ नुनो मोनबाय सोलोंथाइ गोबां दावगाबाय गोदोनि बायदि गैलिया
औ
गामि ओनसोलावबाबो बि बिए एम एफोरखौ कमप्लिट खालाम मानबाबो बिजनेस साख्रि बाख्रिनि थाखायल'थ' नङा फरायनाया नोंथां
औ नंगौ
बिजनेस मावनो थाखायबाबो फरायनायखौ नांथारगौ सोलोंथाइखौ बेखायनो सोलोंथाइ गैयाबा माने दावबायनो हान्थिनो हाया जाहैबाय
उ
ओरैनो जोंनिथिंथ' गोबां सोलोंथाययाव दावगाबाय नोंथां
औ आतसा जोंनिथिंबो दायो बरथमान माने आंनि नुनायाव गोबां जोंनि लाइमोन जिथु उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर दङ गोदोनिफ्रायथ' माने जोंनि समनिफ्राय गोबां माने दानि जिथुनाखि थासारि बेयाव जों नुनाय बायदिब्ला गोबां दावगाबाय आरो दावगानायालाय माने जों थु आबै आबौनि समाव नुबोनाय बायदिब्लाथ' जोंनि समाव नुबोनाय बायदिब्लाथ' जोंनि समाव माने दावबायनो थाखाय गोबां माने दिग्दार जायोमोन बुंनो थाङोब्ला साइकेल गारि मथरनि गोबां खमि दङमोन दानिया आथिखालाव माने दा नुनो मोनदों जोङो गारि मथरनि खमि गैला जे दानि जुगाव माने टिउसन टिउसन होनो हायो गथ'फोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइनि थाखाय बरडिं दोननो हायो बिजि थाबाय आजिखालि जेरावबो माने गथ'फोरनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइफोरनि थाखाय माबानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ होनो बांसिन सुबिदा जानायखौबो नुनो मोनबाय आरो माने सोलोंथाइ बुङोब्ला जों मोनसेल' बेलायाव नङा जे सोलोंथाइ बुङोब्ला खालि लेखाफोरा फरायनायनिफ्राय नङा दासो बावै नोंथाङा बुंनानै थांबाय जोबोद मोजां खोथा बुंदों उ जिहेथु माने जों माबा मोनसे खेला दुला गेलेनायनिफ्राय लानानै माबा मोनसे एसे आबाद मावनायनिफ्राय लानानै मा अबावबा दावबायनो थांनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङावनो जोंनो सोलोंथाइनायनि गोनांथि जायो आरोना जों आबाद मावनो थाखायबो जों माने सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोङो थिग माने नांगौ बायदि समाव जोङो जेरैबायदि जि बुस्थुनि गोनांथि जायो बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों बाहायनो हाया जायो सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुननि मदद बे खौबो जों नेनानै थाबाय थानो हाया जायो बेबायदि आरो दा आथिखालनि गथ'फोरा जोंनिया नुनो मोननाय बायदिब्ला मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय रंजानाय बेफोरावबो माने जेननानै थायाखै जोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे लोगोसे माने जोंनि हारिमुखौ गोबां दावगालांनाय नुनो मोनदों आरोना जोंनि हारि बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरा दायो माने सोलोंथाइनि बेलायाव उन जानानै थायाखै आरो गोबां गोजौआव दावगालांगासिनो दङ आरोबाव जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाव जोङो जेरैबायदि खस्थ' जानानै फरायनाय जेरैबायदि माने जोङो मोननाय समफोरखौबो जोङो बुजियाखैमोन बेफोरखौ दा जोङो जोंनि जिथुनाखि उन्दै इयुनाव दावगानो गोनां जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर दङ जों बैफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो मोजां थुलुंगा होनो हायो आरो जोङो आथिखालनि गथ'फोरा माने किसुमान गोरोन्थि लामाजोंबो समाव बुजिस्लाबैयाव बेयाव थांनो नायो त' बेफोरखौ जोङो माने गथ'फ्रा दा हमनानै लानानै दा दैज्लां बोथोरनि सामार भेकेसन मोनदों दा बे समाव गथ' बा बहा मा मावदों बहाबा जिराय गारनानै बहाबा फुरथि खालामनानै दङब्ला माबा मोनसे गाज्रि खामानिनिथिं आगान सुरदोंबा दा बेफोरखौ जोङो पेरेन्टसा माने बिमा बिफाया बिदा फंबाया नोजोर बोनानै माने बिनि बेखार थानाय समफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव आबुं खालामनानै होयोब्ला माने जोंनि फरायसाफोरा आरोबाव मोजां सोलोंथाइ लानायाव गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव मानो आरोबाव मोजां जायो आरो आरोबाव जोङो नुनो मोनो जोंनि उन्दै गथ'फोरा दायो माने गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैयो दा बाहेरायाव सोलोंथाइ लाहैानै जों गोबां मिडियामनि खोथा फैयो बेयाव जोंनियाव दा सोलोंथाइ बुङोब्ला खालि माने बर' मिडियामल' नङा इंराजि मिडियाम थायो एसामिस मिेडियाम थायो गोबां थायो दा बेनि गेजेरावनो जोङो बर' मिडियाम जों फरायनानैबाबो माने मोजां सोलोंथाइ लानायखौबो नुनो मोन मोनो खायफा दङ इंराजि मिडियामजोंबो लानानै गोबां मोजां मोजां माने माबासिम गोजौसिम सौहैनाय दङ दा आरो बिनि उनाव आं बेखौबो बुंनो सानो जोंनि जिथुनाखि लाइमोनफोर गोबां माने ओरैनो बेखार थानायबो साफा सानाय नुनो मोनो दा बिदियाव माने आं सान मा सोरबा बायदिया जुदि माने हमना ला टुयेल्भ पास खालामनानै थायो जिनै थाखोखौ जोङो हायार सेकेण्डारि जायखौ बुङो पास खालामनानै ओरैनो जनानै थायो सोरबा डिग्रि पास खालामो आं सानोबा फरायनायाव माबा मोनसे जुदि बुजि मोनाखैबा आंनिबा स्किल्सफोरबो जोेभप खालामनो हायो आरोना स्किल् बुङोबा जोङो हमना ला मोनसेल' खेथ्रआव फैया जोङो गोबां खेथ्रआव नायनो हायो जोङो गारि सालायनाय बा जोङो गारि फाहामनाय बा जोङो कारेन्ट फाहामनाय दा जों एसि फाहामनाय बेफोरबायदि इलेक्ट्रिकनि खामानि गोबां माने जोङो स्किल्सनि खोथा बुंनो थाङोबाथाय गोबां दा बेफोरखौ जोङो सोलोङोब्लाबो जोङो इयुनाव माने सासे बेखार जानानै थानाय नङा आरो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय माने जिउ राहा लामाया जोंनिया रेजिं जागोन आरो औ आरोबाव दंबावो जोंनि दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जायो माने जोंनिया खायफानिया माने खोन्थानो रोङा जायो जे बबे लाइनखौ फरायोब्ला बा बबे समनिफ्राय बबे ओ लाइनखौ लायोब्ला मोजां जागोन खायफा गथ'फोरा जायो खायफा जोंनि फरायसाफोरा जायो मा माने ओ एसे फरायनायनि उनाव बाखांनाय फैयो जे आं फरायनो बाबाय आं जेबो ओ लामा नुहुराखै होननानै आन्दायो दा बिदियाव जोंनि पेरेन्टस आ जुदि ओ बिमा बिफाया बिदा फंबाया जुदि मोजां थुलुंगा होयोब्ला बे गथ'फोरा आरो दावग गालांनो थाखाय आरोबाव माने मोजांसिन रोंगौथि मोननाय जायो आरो ना मोजां आइदियाबो होनाय जायो औ आरो आं दा आथिखालाव नुबाय थानाय बायदिब्ला जोंनि गामियारि गामि माने निजेनि गामि गामिनिखौनो खोथा बुंनोसै जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोर दङ गोबां गोरोन्थि लामाफोरावबो थाङो खाय फा माने बिमा बिफाफोराबो दा बेबायदियाव सोरखौबा बादास्लाबनो हाया जायो बेफोरबो जोंनि निजिनिनो गोरोन्थि माने गावनि जों फंबाय बिनानावफोरखौ ओ जों गोरोन्थि होननानैल' बुंबाबो जाया जों गावनियावनो गोरोन्थि दङब्ला जों मालायखौ फोसाबनोबो एसे माबा जायो ओ ओंखायनो आं सानो मा जोंनियाव सोलोंथाइजों लोगोसे जों सासे गुन गोनां फरायसा जानोबा बा मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो दिडिसिप्लिना बुहुत गोनांथि होननानै आं सानो आरोना जोंनियाव जुदि डिसिप्लिन थायोबा जों जुदि मोजाङै सोलोंनो हायोबा माबा मोनसे बुस्थुखौ गोसो होनानै होमबानासो जोङो सासे मोजां माने गुन गोनां मानसि जानानै उनाव इ उुनाव जोङो जिउखौ खुंलानो नो हानायखौ आं मोजां नुहुरो आरो ना
औ
आरोबाव जों औ नोंथाङा ओ सोलोंथांनि सोलोंथाइनि बिखयै माबा मोनसे बुंबावनो गोसोबा बुंजागोन नोंथां
बिदिनोसै नोंथां जोंनिथिंजायबो गामियारि सोलोंथायाइया सिगाङावथ' इसिबां दावगायाखैमोन जोंनि ओनसोलाव
औ
दायो बार गोबाङानो दावगानाय नुबाय
उम
गैयि न'खरबाबो फिसाफोरखौ सिगाङाव सिगां गोदोथ' जोंनिया थांबा थां थाङाबा था गारजेनफ्रा बिदि खालामोमोन दानि दिनावथ' बिदि नुला साइकेलजोंबाबो बिमाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामना दोनहैनोसै जोंनिथिंबो
औ
सान्दुं अखाबाबो बिमाफ्रा ओरैबायदि गोसो होथाबनानै माने फिसाफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो
उम
आगान सुरहोनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो गार्जेनफ्रा बेफोरखौ नुनानै बे फोरजों दासिमाव गोबां दावगानो हाबाय जोंनि ओनसोलावबो फरायनाय बिजोङाव सोलोंथाइ बिजोङाव दावगानायखौ नुबाय जोंनि ओनसोलावबो गोबाङानो नोंथां
आतसा ओ आथिखालाव आरोबाव जोंनियाव माने जिथुनाखि माने सोलोंथाइजों लोगोसे मोजां मोजां स्पर्टस आव जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जौगागासिनो दङ बा मोजां मोजां खेला दुला गेलेनानै नाम माने जोंनि जिथु बर' हारिनि बर' जिथु सोलोंथाइ लानायनि उनावबो गोबां मोजां मोजां माने दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों आं बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो आरोना जोंनि जिथुनाखि गथ'फोर दङ मोजां माने फरायनाय मोनाबाबो खस्थ' जायोब्लाबो अब्लाबो बिसोरो माने खायफा गथ'फोर थायो गावनि नाजाथाबनायनि बोलोजोंनो बा बिमा बिफानि माने हायियाव बिसोरो बुजिनानै गाव नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोबोद मोजां सोलोंथाइ लानानै हारिनि नामखौ लाखिदों गावनि नामखौ लाखिदों बिमा बिफानि नामखौ लाखिनाय जों नुनो मोन्दों थिग बेबायदियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आदसा नोंथां हबा जोङो गुबुन मोनसे आयदायाव दसे उनाव रायलायनोसै ओं जागोन दे ओ दे जागोन